हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना
हेलौ नोंनि भइसखौ खोनायाखै आङो
हेलौ खोनायाखै?
मा होनदों
हेलौ हेलौ खोनाबायना ओ नोंथाङा बेयावनो दङ ना
ओ ओ फ्रियाना दङ आं दा
ओ अ नोंथां होनबा नोंनि हरनायनि खामानियामोन बेनि बागै एसे बुंदो
औ आङो दा माने बर' आइजोफोरा जेनेबा न'खरखौ खुंनो थाखाय मा मा राहाफोर लायो रां खामायनो एबा न'खरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मा मा राहाजों जिउ खु जिउ खुंनो थाखाय बेनि सोमोन्दै रायलायनो आ आखायाव लादों
औ औ
ओ दे होमबा रायलायनो हागोन ना
आ हागोन नोंथां हागोन
औ जोंनि दा बर' आइजोफोरा जिउ खुंनो थाखाय फिस ओ मा मा राहाखौ लायो होनो ब्ला सेथियाव बर' आइजोफोरा जि दानानै फानो नङा होनबाथे आरो नैथियाव नैथियाव मा होनो दाउ फिसियो अमा फिसियो मोसौ फिसियो आरो बर'फोरनियावथ' मोनसे नियम दंना जौ संनानै फाननाय माखासे जायगायाव एक्सेप्ट खालामो माखासे जायगायाव फाना बिदि आरो खिन्थु बांसिनानो जोंनि बर'नियाव मा नुयो जौ फाननाय हुदायाबो जोंनियाव नुयो आरो आरो आबादाथ' आबाद जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे आबाद मावनायाबो थाखायो। नङा होनबा ओ औ दाना जोंनि बर' आइजोफोरा अमा फिसियोबा अमानिफ्राय मा मा मुलाम फा मोनो बेखौ रायलायग्रोनोसै नामा फार्स्टआव सिगां ओ जेनेबा नै अमा अमा मासे फिसियोबा अमा बिमा मासेनिफ्राय बेसेबां मुलाम्फा मोनो बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायग्रोनोसै। फार्स्टआव जेनेबा जों अमा मासे। जे अमा मासेयाथ' दाथ' दानि हाथायनि बाजाराव अमा मासे फिसानि दामा बे ब्रै रोजा बा रोजा मोनो दाथ' खमैबाबो। थाम थाम रोजायाथ' मोनखायो नङा होमबा बेखौ जेनेबा जोंनि। जोंङो बेखौ फिसिनोबा जेनेबा द' दान एबा स्नि दाननि गेजेराव जों बे मासे अमाखौ फेदेरनानै फानहैनो हायो बे फाननायनियाव माखासे माखासे जोंनि बर'बिमा एबा मादैमोन माबामोनहा बिसोरो माखासे खालामो खायसेया जेनेबा बिमायाबो फिसियोना आरो खायसेया खालि खासि ना मा होनो। अमा बुन्दा। बिदिल'बो लाखियो ना जेनेबा अमा बिमा मासे लाखियोबा जों अमा बिमा मासेनिफ्राय बेसेबां मुलाम्फा मोनो जेनेबा अमा बिमाया जेनेबा अमा बिमा मासेया जेनेबा स्निथा दाइनथा। स्निथा दाइनथा फिसा होयोना जेनबा स्निथा दाइनथा फिसाखौ जोंङो फानोबा मास मोननै मोनथामनि उनाव जों फानोबा बेसेबां मोनो मासेयाव जेनेबा थाम रोजा रोजा बा ब्रै रोजाबोथ' जों गोबां रां मोनो ना। ओ बे आराम ओमफ्रायो बेफोरखौ जों फानोबा ओ बिनिफ्रायबो गोबां जेनबा रां बुथुमनो हायो आरजिनो हायो बे जाबाय अमानि ओमफ्रायो नै मोसौ मोसौखौबोथ'जों बर'फोरा फिसियोना जोंनि नखराव। नख'राव नखरावथ' बयनावबो मोसौआ थाखायो मोसौआव मोसौआवथ' जोंहा जेनेबा जेबो खरस थांङा मोसौआथ' गांसोसो जायोना जेनेबा जों मिथिंगानिफ्राय जा मोनो बिफां-लाइफांनि बिलाइ। ओमफ्रायो जिगाब जिगाबाथ' जोंना माइनिफ्राय हानायनिफ्राय बेबोथ जोंनिया जेबो बेयाव रां थाङाना बेयावबोथ' ओरैनो ओरैनो नो फैयो जोंना ओमफ्रायो। आरो मोसौनिफ्राय गाइखेर फाननानैबो जोंङो रां बुथुमनो हायो। गायखेर फाननाया। आरो मोसौ बिमा मासेया जेनेबा बोसोरसे एबा बोसोर ओ बोसोरसे बा खायसे खायसे देर बोसोरनि उनाव मासे मासे मोसौ बिमाया फिसा होखायो होयो ना होआ बेनिफ्रायबो जों ओमफ्राय बे मोसौ मोसौखौ बोसोरनै बोसोरथाम फिनानै फेदेरनानै फानोबा जों बिनिफ्रायबो जिदाइन दाइन रोजा बा रोजा रां मोनो। खामायनो हायो बेफोरबो जोंनि न'खरखौ सालायनायाव गोरलै खालामो ओमफ्रायो थामथिया जों दाव फिसिनाय दाव फिसिनायाव जेनबा दाव फिसिनायावबोथ' जों जोंनि। जानाय न'नि माइरं ओंखाम माबा माबिखौनो होनानै जों दाउफोरखौ फिसियो। दाउआबोथ' जोंना बांद्राय एसेबां जेनेबा खरस थांङा ना रां थांङा। दाउ दाउ। दाउनिफ्रायबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो दानिया जि जि दानाय। जि दानायावबो जेनेबा ओ जोंङो। दानानै फाननायाव द'खना गांसेयानो दा दानि दिनावथ गोबांना। ओ जेनेबा गांसेयावनो। थाम रोजा गाहाम मोननो हायो जों अबेबा बबेबा जिखौ गामसाफोरबाबो जों ब्रैजौ बाजि। बाजौ रां खा मोनो गांसे गामसायाव जिखुनु जिनिफ्रायनो जों गोबां जि दानानै फानोब्लाबो जों गोबां रां आरजिनो हायो। ओमफ्राय माखासेखौ नोंथांङा फोरमायनानै होदो नामा?
नोंथाङाथ होनबाय जि दानाय आरो अमा बिदिनो मोसौ फिसिनायनि बागै होनखाबाय थारैनो नंगौ नोंथां ओ सासे माने मोनसे न'खरखौ ओ फोथांना लाखिनो थाखाय मा ओ न'खरनि गारजेन एबा बिमा एबा बिफा बिनो लोगोसे मा आइजोफोरा मा ओ जुदि बिफाया जुदि खामानिजोबनो हायाबा बि बिमाफ्राबा हेफाजाब होयो नङाबा नोंथां नोंथाङाथ' होनलांबाय जि दानाय आरोना ओ थारथियानो दङ मानो होनोबो आइजोफोरा गोबां सुबुंफ्रानो मा आइजो माहारिफ्रा जि दानानै न'खरखौ खुसुं खुंबोदों सालायबोदों आरोना आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जिखौ दायो जोङो मा दख दख'ना आरिफोर दायो अब्ला दख'ना दानो थाखाय जोङो मा सिगां खुन्दुं नांगौ नङा होनबा नोंथां खुन्दुंखौ सिग गां लाबोनायनि उनावहाय मा बेखौहाय ओ जेन्थेरजों साखांनायनि उनावहाय माने बेखौ सायैनि सिगाङावबो माबायो आरोना साखा खांनायनि उनावहाय जेब्ला ओ माइदि माइदिखौ जेब्ला ओंखाम ओंखामानो माइद दि जायो नङा होनबा नोंथां ओ माइदिखौ जेब्ला स औ रुनानै गुरै खालामो बेजों लोगोसे मा बे खौ गेफे खालामनानैहाय बे खुन्दुङाव फुनो आरोना बिदिनो मा कालारिं दख'ना दागोन होनब्ला ब बेखौहाय लाबोखांनि उनावहाय जेब्ला फुनो अब्ला बेखौहाय मा जेनथेरजों साबफिननानैहाय बेखौ मा सान्दुङावहाय लामो आरोना ओ फोरानो। रानो एबा लामो बिजोंनो लोगोसे मा बेखौ लामनो थाखाय जोङो मा औवा थनै थसेनांगोन आरोना। आरो बेखौ खुन्थिया मोननै दोननानैहाय बे दान्दैयावहाय बेखौ फोराननाय जायो। जेब्ला रानो अब्ला बेखौहाय मा गामिनि आइजोफोरा ज' एबा जयै रायलायनानैहाय बेखौहाय बिदिनो सोंनो थाखाय एबाथ' माने सोंनो थाखाय खुन्थिया मोननै एब बा हरै मोननै गासै मोनब्रै गायनानै
गेजेराव थसे थसे होखांनायनि उनावहाय बेखौ मा सोंनाय जायो आरोना। सोंखांनायनि उनावहाय बेखौ मा। खानजंजों खानो खानजंजों खाखांनायनि उनावहाय जेसिबां गोलाव लादों बेखौहाय सोंनायनि सिगाङाव बिसोरो मा मेकआप खालामग्रो आरो ना माने जखा सुनानै लायो। जाहाथे बियो गांबेसे दागोन बा गांबेसेनि जागोन बेनि बागै आरो आगर गोनां होयोब्ला बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि खुन्दुं सोदेरना होयो आरो। ना बेखौ आगर बेरहोनो थाखाय आरो बेखौहाय मा बेखौ दानो थाखाय बेखौ खामसालि नांगौ आरोना अखा हायि एबा बार नाङि बेफोरबायदि जायगायाव मा बारा नांगोन थेवबो अखा मिलायनाय बारखौ नाङा आरो ना मानो होनोबा जुदि बारजों अखाजों मिलायोबा बे सिया गाज्रि जागोन एबा मुसिगोन आरोना बिदिनो बायदि रोखोमनि बिदिनो मोजां प्रटेकसन एबा रैखाथि गोनां जायगायाव बेखौ लांनानैहाय दानाय जायो आरोना दाखांनायनि उनाव बेखौहा मा हा सनानैहाय गाव न'आव गानखां माखासे गाननानै एबा माखासे फाननो लानायखौ मा फानहरो आरो फानहरनानैहाय बिदिनो रां आरजियो आरो जाय मानसिया लागोन आरो बिनि बागैबो मा खायफाया फालांगि खालामो सोर बाबा न'आवहाय गानहैयो आरोना सोरबा बैसागु फांसनाव गाननो सोरहाबा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बाजार आरिफ्राव गानलाङो आरोना। आरो बेजों लोगोसे मा ओ बर' आइजोफोरा मा, अमा फिसिनायाव मा बेयो आदार होनो थाखाय अमाया माखौ मोजां मोनो। गुन्दै एबा थास'। थास'खौबा हाना लाबोखांनायनि उनावहाय बेखौ सङो आरोना।
रुय- माइरं होनानै रुयोना बेयाव माइरं होदेरनानै।
ओं बिदि बायदि -बायदि रोखोमनि आदार खालामनानैहाय। बिनो होनाय जायो आरोना। आरो बिजों लोगोसे मा, बर सुबुं बर आइजोफोरा बिदिनो ओ मैगंनि बिदिनो फालांगि खालामो आरोना। बायदि- बायदि रोखोमनि फालांगि खालामो। आरो बेजों लोगोसे औ। बायदि बायदि -बायदि रोखोमनि आबाद गायनानै मा बेखौ बायसनानैहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैनानैहाय मा रां आरजिनानै नखरखौ खुंबोयो आरोना। आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर दाजाबदेरनो गोसोबा दाजाबदेरनो हागोन।
औ जौ संनायनि सोमोन्दै एसे रायलाय जौ आथ' जोंनि बर'नि गाहाय। जौ नङाबाथ' जोंना जाखायानो। बर'फोरनि गेजेराव नङा थो होनबा?
नोगौ नोंगौ।
ओ जेरै जोंहा, बैसागुफोरावबाबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा दङ माइ -माइब्रानि जौ संनाय, माइब्रानि जौआथ' गोबां दाम मोनोना। नंगोना नङा गंसेयावनो दाथ' सारिस' ना ब्रैजौ खोमा ना दा? ब्रैजौना थामजौ गंसेयाव माइब्रानि जौआ? नोंसिनिथिं बेसेबां लायो?
ओ होनफिनलाय नोंथां। खोनादो। औ औ, नों होनफिनलाय मा होनदोंमोन।
माइब्रानि जौआथ' गोबां दाम -दाम गोसााना। बे माइ -माइब्रानि जौखौथ' जों बर'फोरा जेनेबा बैसागु बोथोराव नांथारगौ, संथारो जोंनाथ' बे माइब्रानि जौआ बैसागोआवबो, जेनेबा माइब्रानि जौ नङाबानो जाखाया मिथिखागौ। बर'फोरनि गेजेराव ओमफ्राय बे- बे माइब्रानि जौखौथ' गंसेयावनो ब्रै- ब्रैजौ गाहाम लायोना। ओमफ्रायो, जों जौखौ संनो थाखाय सिगाङावनो माइरं एंखुर ना मा होनो? एंखुर बे जेनेबा दै गोदौनायाव रुनानै मा खालामो बेखौ फोमोन खांनायनि उनाव, जेब्ला एसे गुसु जायो अब्ला बेखौ जेनेबा थालिर बिलाइ बेबा दाथ' प्लास्टिक बनानै जेनेबा बेखौ गुसु खालामनानै बेयाव मा खालामो जोङो। ओ एमाव- एमावखौ फुनो आरो। एमावखौ फुनखांनायनि उनाव बेखौ ओ थालिर बिलाइ बा माबाजों खोबनानै दोनानै साननै सानथामनि उनाव जेनेबा अ बेखौ ओ, जेब्ला रोसि ओंखारोना। अब्ला बेखौ जेनेबा ओ, थौ, थंगा बा बाल्थिंआव सोनानै दोननानै साननै सानथामनि उनाव ओ, जेनेबा जेब्ला रोसिया जायो गोरा जायो। अब्ला दो बेखौ मा खालामो खालामो ओम फायला ओमफ्राय मा होनोमोन बे दैसायाव गारनायखौ मा होनो